औ नोंथां।
औ खुलुमबाय नोंथां। नोंथांनिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय।
औ औ औ नंगौ नोंथां। नोंथांनिसिमबो थाबाय।
औ।
ओ दा सावरायनो लानाय दिनैनि आयदायानो जाबाय सोलोंथाइमोन नङा होमबा? खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
अ दिनैनि सावरायनो लानाय आयदायानो जाबाय सोलोंथाइमोन नङा होमबा नोंथां?
ओं नोंगौ।
औ। ओ
बिदिब्ला गिबियाव फंनैसो सोलोंथाइनि बागै बुंनानै होगोरदो।
औ। सोलोंथाइयाथ' जोंहा गोबां रोखोमनि सोलोंथाइ थायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ सोलोंथाइखौ जोङो फरायसालिनि अनगायै गुबुन गुबुन फसंथान बायदिसिनायावबो मोननो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ।
औ न'खरावनो जोङो गिबि सोलोंथाइखौ लाग्रोयो बि सोलोंथाइया जोङो बायदिसिना आगोलाव बुंलांनाय बायदि जा सोलोंथाइखौ जोङो जेराव बो मोननो हायो बा नोंथांनिफ्राय निफ्रायबो गिबियावनोथ' जोङो आ न'खरनिफ्रायनो मो होमबा नोंथां
नंगौ।
खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों नोंथां।
औ औ। दा सोलोंथाइया, सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय जोङो खानाखौनो होनजायो नङा होमबा नोंथां? बे सोलोंथाइ थायोब्ला थाय जोङो ओ जोंनि जिउआव बायदिसिना खामानिफोरखौ जोङो माव मावफुंनो हायो होनना बुंनो हायो आरो। गासै खामानिखौ हायाबाबो जों मोनफा मोननै खामानिफोरखौ। सोलोंथाइ थायोब्ला सोलोंथाइनि राहायै जोङो मावफुंनो हायो आरो। जायखिजाया जायगायावनो थाङा मानो बा जायखि जाया मा आ खामानियावनो थाङा मानो जोंनो सोलोंथाइखौ नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां? सोलोंथाइ थायोब्ला आ जों गासैखौबो फरायखांनो बा रायखांनो बायदिसिना बिथिंफोरावबो जोङो थांनानै गावनि खामानिखौ गाव मावफुंनो हायो आरो सोलोंथाइ थायोब्ला। दा सोलोंथाइखौ ओ नोंथांनि मथे सोलोंथाइनि मा सोलोंथाइया मा ओैरैनो जे मा मुवा बे सोलोंथाइ खिनि डिफिनिसनखौ नोंथाङा होग्रोना फोरमायनाय इसे। नै मिनिट बा से मिनिट नि थाखाय
सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों गिबियावनो सोलोंथाइया जाबाय सासे सुबुंखौ रोंगौथि होनाय एबा बिनि सोलोंथायाइयानो जाहैबाय सासे सुबुंखौ बिनि रोंनाय रोङिनि सायाव सिनायथि होनाय सोलोंथाइ गैयाब्ला सासे सुबुङा गावखौनो खाना बायदि होनजायो। मानो होनोब्ला जाय सुबुङा सोलोंथाइ गैया बेहा बिध्दाबो गैया होननानै जों बुंनो हायो। सासे सुबुङा जेरैबायदि सोलोंथाइ लानानै समाजाव एबा गामि ओनसोलाव बयनिबो गेजेराव गावखौनो गोरों होननानै सिनायथि एबा मुं मोननो हायो जों सोलोंथाइखौ गिबियावनो जोङो न'निफ्राय मोनगोरो। बेबायदि सासे गथ'आ गिबि सोलोंथाइखौ बिमानिफ्राय मोनगोरो जाय गथ'आ बिमानिफ्राय जा राव सोलोङो बेखौबो जों सोलोंथाइ होननानै बुंनो हायो
औ औ
आथिखालाव सासे सुबुङा सोलोंथाइ गैयाब्ला गोजान जायगा दावबायनाय एबा हान्थिनायाव
जेंना नुजानायखौ जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला आथिखाल मुगायाव सासे सुबुङा साफ्रोमबो बिथिं एबा खामानियावनो सोलोंथाइ थानायखौ नायगिरो जेरैबायदि
जों दिनैनि मुगायाव नुनो मोनदों गासैबो बिमा बिफायानो गावनि गथ' गथाइखौ सोलोंथाइ होनो थाखाय मोजां फरायसालि एबा मोजां फोरोंथाइ गोनां स्कुलाव होयो गोदोनि दिनाव बिमा बिफाया इसेबां सोलोंथाइ गैयैनि जाउनाव गावनि गथ' गथाइखौ इसिबां जाबादि दिनैनि बिमा बिफाया गावनि गथ' गथायखौ फरायनाय फारसे नोजोर खालामो गोदोनि दिनाव एसेबां बेफोरबायदि गैयामोन आरो बुंनो थाङोब्ला गोदोनि दिनाव दानि मुगायाव ओंखारनाय इंराजि मिडियाम बा बर' मिडियाम बायदिनि सोलोंथाइ लाग्रा फरायसालि गैयामोन। आथिखालाव नाथाय गोबां खाथि खालायाव दाब दाब जायगायावनो बेफोरबायदि फरायसालि फसंथान दिहुनदों।
औ
जाय जेराव साबसिन बेवहाय गावनि गथ'खौ फोरोंथाइ होदों। नाथाय गोदोनि दिननि सोलोंथाइया
औ।
ओरैबायदिमोन जे गथ'फोरा सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुंफोरा फरायसालियाव थांनानै जा फरायो बेखौनो गोदोनि सुबुंफोरनि सोलोंनाया आलादामोन नाथाय दिनैनि मुगानि सोलोंथाइ लानाया आलादा जों सासे सुबुङा सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ मानो होनोब्ला जों फरायनानै जिउआव सासे गेदेमा सुबुं जानो हायो जेरै आङो बिदिन्थियाव होनोसै रुपनाथ ब्रह्ममोन बिथांबायदिमोननि बिथांमोना मोजां सोलोंथाइ लायामोनब्ला दिनै बिथांमोननि लिरलांनाय खन्थाइ रायथाइ बिजाबफोरखौ जों फरायनो खाबु मोननाय नङामोन बिथांमोना साफा साफा मोजां सोलोंथाइ लानायनि जाउनाव बिथांमोना गोबां जोंनि गेजेराव
औ।
गालांनाय जेरैबायदि बिथांमोननि लिरनाय खन्थाइ रायथाइफोरखौ जों फरायनानै दिनैसिम जों फरायबोनो मोनदों।
औ।
आरो गुबुन फारसे मदाराम ब्रह्म बिथाङाबो सासे मोजां सुंद' सल' सल'मा बायदिसिनाखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव लिरनानै गालांदों बेफोरखौ जों सोलोंथाइ लानायाव बिथांमोननि लिरनानै गालांनाय खायसे बिजाबफोरखौ जों फरायबोनो मोनबोदों।
औ औ। नंगौ नोंथां।
जों मोजां फरायनो लायोब्ला एबा मोजां सोलोंथाइ लायोब्ला जों समाजावबो बयजोंबो मोजां सिनायथि मोनो। आरो जिउआव आं सानो मोजां सोलोंथाइ लायोब्ला गावबा गावनि जिउआव गावनि थांखिसिम सौहैनायाव जाफुंसारनो हायो।
औ नंगौ नोंथां।
नोंथाङा सिगाङाव बुंलांनाय बायदि जों सोलोंथाइखौ लानांगौ सोलोंथाइ गैयाब्ला नोंथाङा बुंलांनाय बायदि जेरैबायदि सोलोंथाइ गैयै सुबुंखौ समाजाव खाना एबा रोङि होननानै जों सिनायथि मोनो।
औ औ।
बेनिखायनो जों जेसेबां रोंगौ एबा रोंनानै थायो अब्ला जोंनि थाखायबो मोजां जायो आरो जों इयुनावबो एबा न'खरनि गथ' गथायखौ जों जेब्ला मोजां सोलोंथाइ लायो अब्ला जोंबो गावब गावनि गथ' गथाय खौ मोजाङै सोलोंथाइ होनो हागोन बेखौ आं आसा खालामो।
औ औ।
बिदिब्ला नोंथाङाबो दा फंनैसो खोथाखौ बुंनानै होदो सोलोंथाइनि बागै।
उम नंगौ नोंथां। सोलोंथाइयाथ' जोंनिया सोलोंथाइया जोबनानै थाङा। सुबुंनि जिउआव सोलोंथाइखौ थैजासिम जों आजावबाय थानो हायो बा लाबाय थानो हायो नङा होमबा? सोलोंथाइया जोंहा लेखा लेखा फरायनानैल' जों सोलोंथाइखौ आरजिनो हाया। गोबां बायदिसिना उम मुवानि सायावबो सोलोंथाइ जों लानो हायो नङा होमबा नोंथां? सोलोंथाइ होनोब्ला बायदिसिना आ बिथिंनि सोलोंथाइखौबो जों लानो हायो। जेरावबो जेरावबो फरायसालियावल' सोलोंथाइखौ जों लाया बायदिसिना आगोलाव बुंनाय बायदि फसंथानफोरावनो बा जायखिजाया सुबुंनिफ्राय जोङो सोलोंथाइखौ लानो हायो। सोलोंथाइया अनलि ओ माथ्र' फरायसालिनिल' नङा बायदिसिना बिथिङावबो जों सोलोंथाइखौ लानो आरो बे सोलोंथाइया जोंहा जोबनानै थाङ खालामबोखांबाय सोलोंथाइखौ नोंथाङा बायदिसिना दानाय लुनाय गाननाय जोमनायनिबो सोलोंथाइ लानो हायो नङा होमबा? बेबो मोनसे सोलोंथाइ नङा होमबा गारि सालायनाय मोनसे सोलोंथाइ ला लानो थांनाय कम्पिउटार थुनायाबो मोनसे सोलोंथाइ लानो थांनाय। बेफोरफोरखौनो जों मा होनना बुंनाय जायो सोलोंथाइ। जायखिजाया ओ आयदाखौ रोंगौथि मोननायानो जोंनिया जाबाय सोलोंथाइ लानाय नङा होमबा? सोलोंथाइया दा ओरैबायदि मोनसे मुवा जायखौ जोङो सोलोंथाइखौ मोननो थाखाय जाय जायखिजाया जोङो मुवा बेसादफोरखौ सिनायग्रोनो गोनां जायो आरोना। सोलोंथाइ मोननो गोनांबा बै सोलोंथाइखौ लानो थांनायानो जाय गुदि सोलोंथाइयानो जाबाय लेखा रोंनाय आरो। नङा होमबा? सोलोंथाइनिखौ रोंनो गोनांबा जोङो फार्स्टआवनो लेखाखौ रोंनांगोन आरो। होमबासो जों सोलोंथाइखौ लानो हागोन। नङा होमबा? लेखाखौ रोङोब्लासो जों सोलोंथाइखौ लाग्रोनो हायो। जायखिजाया सोलोंथाइफोरखौ जों लानो हाग्रोगोन।
नंगौ नोंथां।
सोलों- सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा लेखायानो गुदि। आरो बे लेखाखौ रोङोब्लासो जों बायदिसिनानि आयदानि सायाव जोङो सोलोंथाइखौ लानो हागोन। स' दा जोंहा नायदो जायखिजाया मोनसे मुवा बेसादफोरखौ बायनो थांनो गोनां जायोब्लाबो जों सोलोंथाइखौ गोनांथि जायो। नङा होमबा?
औ
बायदिसिना लामा हान्था- मेला बेरायनो थांनायावबो जोंनो माखौ गोनांथि सोलोंथाइ लेखा गोरों लेखा लेखा औ लेखाखौ रोंग्रोनो गोनां जायो नङा होमबा? एबा सोलोंथाइखौ जों मिथिनो गोनां जायो बेनिखायनो सोलोंथाइया लाइक जोंनि जिउआव गोनांथि आरो जायखिजाया मोनसे आयदानि सायाव सोलोंथाइ लानो गोनांबाथाय जोंहा लेखा बा सोलोंथाइखौ जोंनो मा नांग्रोगोन मिथिग्रोनांगोन नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ नोंथां। बेखौ बे बे जोंहा सोलोंथायआनो जाबाय मानसिनि जिउखौ मोनसे ओ लामा दिन थिहरो आरो नङा होमबा नोंथां मानसिनि जिउखौ जोंहा स्रां स्रां लामा दिन्थिहरो नङाबा लेखा बा सोलोंथाइ गैयाब्लाथाय जोंहा ओ खानाखोनो होनजायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दस
बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय दिनैनि जा सोलोंथाइनि आयदाखौ लानानै नोंथांजों सावरायबाय बेवहाय गोबां मिथिनो मोनै खोथा खौ मिथिनो मोनबाय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ एसेनोसै बिदिब्ला नोंथां औ